खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो
अ नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजोंहाय मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ माने बर' हिनजावफोरा ओ माने दख'नानि अनगायै माने मा मा ओ गाननाय जोमनाय माने गहेनाफोर गानो नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बर' हिन्जावफोराथ' गुबैयै ओ दख'ना गानो बियो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि दख'नाया आरो बेजों लोगोसे ओ बर' हिन्जावफोरा ओ गहेना पा थि आरिबो गानो ओ बिदिनो बर' हिन्जावफोरा गहेना गाननायफोरा ओ जिन जिरि, खेरा बायदि गानो। ओ बेबो बर' हारिनि मोनसे सिनायथि ओ बर' हिन्जाव फोरनि ओ गाननाय जोमनायाव ओ मुंथियै दख'ना गाननायाव ओनसोल लायै ओनसोल एसे जुदा जोङो नुनो मोनो।
औ औ
ओ बर हिन्जावफोरनि गेजेराव दखनाखौ जों ओ रोखोमनैै गाननाय नुनो मोनो आरो
औ औ
बे दखनाफोरानो जाहैबाय जोङो गुबैयै जों हासुं दखनाखौबो जोङो ओरैनो नआव थानायाव जों गाननानै थानाय बर' हिन्जावफोरखौ नुनो मोनो।
अ हासुं दख'नाया माखौ माने मा माबायदिखौ होनोमोनबा?
हासुं दखनाया जोङो ओरैनो गामिफोराव जों अग्रं दख'ना होननानैबो बुङो आरो
अ अ माने मा होनो अ माबेबा माबेबा जायगायाव माने ओनसोल लानानै ओनसोल दाब दाब जायगायावहाय माने मेख्ला दख मेख ख्लाबो हो
औ मेख्ला बुङो औ आरो लांगा दख'नायाथ जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखा। बेखौ जोङो ओ गानखानांखागौ बर' हिन्जावफोरा बायदिसिना फोरबो फालिथायफोरावबो आरो हाबा आरि खुंफुंनाय बायदि फोरबोआवनो जों बर' हिनजावफोरा गावनि ओ हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जों बे दख'नाखौ जों गानखाथारनांगौ। ओ बिदिनो जोङो ओ मेख्ला दख'ना खौहाय ओ जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बे एबा जोंनि ओनसोलाव जों एसेबां नुनो मोना ओ गोदोनि ओ कामरुप दरं ओ सनितपुर आरो बक' दुरनाय बायदि ओ ओनसोलनि ओ दाब दाब जायगायाव जोङो न'आव थानायाव एबा खामानि मावनाय दांनाय समाव जोङो बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो आरो।
औ औ आथिखालावहाय माने गासिबो जायगायावनो माने खामानि मावनायाव हाय एसे माने ओं इजि जाथों होननानै दा बांसिन गाननायखौनो नुयो माथो माने इदिखौहाय मान आगोलनि बायदि सिगां न आव जायगा लानानै माने जोङो जायगा लानायानो बेहाय बे दखनाखौ बेयाव गानो बेबायदि होननानै माने ओ बुंङोमोन आरो ना आथिखालावहाय माने आं बां बांसिन मानसिफोरखौहाय बे मेखला दखनाखौहाय गासिबो जायगायावनो गाननाय खौ नुनो मोनो आङो माने खामानि मावनायावहाय माने गरम बोथोरावहाय गाननो मोजां जायो होननानै न माने लांगा दखनाखौहाय माने एसे गरमफोरावहाय एसे खस्थ मोनो होननानै मेख्ला दखनाखौ बा गाननाय बांसिन गाननाय नुनो मोनो आरोना खोनादों ना
खोनादों औ खोनादों नोंथां बुंनाय नोंथाङाबो ओ बरफोरनि गहेनाफोरनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना
आं गहेनाफोरनि सोमोन्दैथ माने एसेबां बारा मिथिया मोन गहेनाफोरखौ हाय मा मा आं सिगाङावहाय जि माने जि गाननाय नुदों फुरफुरि सनाखौल माने बांसिन बे खोमायाव गानग्राफोरखौ खेराखौहाय बांसिन बेखौल मोनथिनाय जादों माने मालाफोर बे बेफोरनि नामखौ एसेबां मोजाङै मिथिया जायखि जाया आं दखनाफोरावहाय जि आगर एरो बेफोरनि सोमोन्दै माने मिथिगौ आरोना दखना दख दखनाफोराव आगरनाय गोदोनि आगरफोर जेरैहाय बुनन्दुराम आगर हाजो आगर
औ
थाइगिर बिबार आगर बेनिफ्राय फारौ मेगन आगर गुबै बेफोर दख दखनाखौ बेफोरो आरो जोंना माने हाय दखनानि गाब लानानै गाब माखासे गासै माने फोरबोफोरावहाय बा हाबाफोरावहाय गाननायखौ नुनो मोनो आरोना मानो होनबा नोंसोरनि ओनसोला माबायदि माने हिनजाव गोदान जे हिनजाव गोदानखौ जे माने हौवा गोदाननि नआव लांनोसै समनि सिगां माने हौवा गोदाननिफ्राय जि माने गहेना बा दख खना गाननाय जोमनाय लाबोयो बेयावहाय दखनानि गाबखौ मा माखा मा गाबनि लानानै लाबोयो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि बाहाय मा गाबनि बाहायनाय नुनो मोनो माने
आंङो जोंङो जोंनि खाथि खाला गामिफोरावथ आरो ओनसोलफोरावथ बांसिन गोमोखौनो ओ दखना थावसि बिदि गोमो गाबनि लाबोनाय जोंङो नुनो मोनो आरो। बांसिन आरो बेजों लोगोसे ओ हिन्जाव गोदानानो ओ जोंङो खेराफोर लाबोनाय जायो खोमायाव गानग्रा गहेना जेरै खेरा बुंङो आरो गन्थंआव गानग्रा गहेना जेरै गन्थंनि बालि बुङो एबा ना खाफुलबो बुङो बौला बायदि मुंफोरबो दं आरो गोदोनायाव गानग्रा जिन्जिरि बेफोरबायदि जि गोदोनायाव गानग्रा जिन्जिरिफोरनिबो आरो गुबुन गुबुन मुंफोर दंबावो जेरै ओ चन्द्रहार बिसाहार आरो रुफानि जिन्ज्रि बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन मुंनि ओ जिन्जिरिफोर दं। ओ बेफोरबो बर'नि मोन से ओ गाननाय बर' हिन्जावफोर गान्नाय मोनसे गहेना आरो। ओ जिजिरि
अ माने जोंनि ओनसोलावहाय आङो माने दखनाखौ ना माने हिनजाव गोदान जि लाबोनाय दख ना बेखौहाय माने आग माने दखना थावसि होनो जोंनिया गोजा गाबनिखौ बाहायो आरोना। बेवहाय आगर बोराइ आगर बोराइखौ आगर बोराइ होनो बेनि आगरखौ
औ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन गाब नि एबा बिदि नुनो मोनो आरो ओमफाय जोंनि ओजाहाय जोङो गोमो गाबनिखौ लाबोनाय बांसिन नुनो मोनो।
औ औ जायगा लानानै जायगा आरो ना बेयो। ओमफाय माने आं माने खोनानाय मथेब्ला माने सिगांगोद दोनिफ्राय बाहायनाय जि बाहायनाय बेखौहाय माने गोजा आगरनि गोजा गोजा आगरलायनो माने गोजा गाबनि बाहायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो।
औ। औ बिदिनो ओ गहेनाफोरखौ मा मा मा मा ओ गहेनाफोरखौ जोंनि बर'फोरा बाहायो नोंथाङा मिथिगौना?
औ औ बाहायनायखौ मिथिगौ खिन्थु आं नामफोरखौहाय एसेबां मिथिया आरो ना।
औ
खोनादोंना नोंथां? औ। आथिखालावहाय माने नोंसि सोरनि ओनसोलाव बेबायदि माने ओ दानाय ओ जि दानायफोरखौ नुगोना नुआ?
औ नुदों।
माने ओज ओ दा
नो गोदो जों गोबां नुनो मोनोमोन दा आथिखालनि मुगायाव जोङो बे
अ जोंनि ओनसोलावबो माने बि जि दानाया जोबोर खमायलांबाय सिगां समावहाय गासैबोनि न'खरफोरावनो माने गावबागाव गावबागाव गाननो थाखाय दखना बा फास्रा दायोमोन आरोना फास्राखौथ माने फा फस्राखौथ‌ आथिखालावहाय माने दानायखौनो नुनो मोना बायनायफोरखौसो लानाय दानाय नुनो मोनो गाननाय माने लानाय नुयो आरोना दानायफोरखौबा माने दखनाफोरखौबा एसे एनै सोरबा सोरनिबा नखराव दायो आरोना गाव गाननो थाखाय ना नाथाय बेखौ फालांगि हिसाबै फालांगि माने बेखौ फाननो हिसाबै दाया आरो ना गांसे गांनैल बेबायदि दानाय नुनो मोनो
औ
बेबो माने आ सिगां समावहाय आगर गोनां आगरफोरखौ आगर गोनां दखनाफोरखौ दायोमोन आथिखालावहाय माने माथा माथा दख'नाखौल दानाय नुयो आरो ना गासिबो माने बाजारनि फायसो बायो ओ नोंसोरनि ओनसोलाव ओबायदि माने ओ बाजारनि बाहायो बांसिन बायो ना दानायफोरखौ बांसिन बाहायो? न'आव दानायफोरखौहाय।
जोंनि ओनसोलावबो बिदिखौनो नुनो मोनो ओ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै मोननायखौ बांसिन गानो ओ नआव दानानै गाननाया ओ जोबोर खम जाबाय बिदिनो ओ दखना ओ फास्रा आरिल नङा जोङो गामसा ओ आरनाइफोरबो जों दानाय नुनो मोनो थेवब्लाबो जों दानि मुगायाव आथिखालनि मुगायाव बेफोरो जोबोर खम जानो हमबाय।
औ मेचिन जों दानायफोरफोरखौ बांसिन बाहायोमोन अ
हो?
मेसिनजों दानायफोरखौ बांसिन बाहायो आरो ना आथिखालाव माने आखाइजों दानायफ्रा ओं आरो आखाइजों दानाया जाहैबाय माने आ आथिखालावहाय माने ओरैहाय जायोहाय ओ मेचिनजों दानायखौ खम बेसेनावनो मोनो आखाइजों ओ माने आखाइजों दानाय खौहाय दाम गोसायावहाय बायनांगौ जायोना बेनि थाखाय फायबो माने बिदि जायो आरो खम सोलियो आरोना आखायजों दानायफोराहाय बेसेन गोसायावहाय बायनो माने उम बायो मानसिफोराहाय आथिखालावहाय होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाया जोब जोबनानै थांबाय। गोजोन्थों।